हेल' औ नोंथां औ। औ। औ।
ओ बे जोंनि ओ
औ - औ।
गेलेनायजों लोगोसे गावनि देहाखौ गोग्गो लाखिनाय बा जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनोब्ला माबोरैहाय जों मा खालामनांगौ बिनि सोमोन्दै सावरायनो हागोनना नोंथां। औ - औ गोग्गो देहा आरो
औ।
जोङो गोग्गो देहाखौ माबोरै मोननो हायो दा आङो नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनो लुबैबाय आरो नोंथां एसे फोरमायहरग्रोदो।
औ।
औ।
औ होमबा आं फोरमायग्रोनोसै नोंथां।
औ नोंथां दे।
औ जोङो बेनो ओ गेलेनाय होनोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि गेलेनायखौ जों नुनो मोनो गेलेनाया जोंनि थाखाय देहानि थाखायबो मोजां बा जोंनि ओ गेलेनाय जोंनो जोंनि जिउखौबो जोङो दानानै लानो हायो जोङो बायदि रोखोम गेलेनायनि गेजेरजों जोङो ओमफ्राय हादर बा जोङो गुबुन हादोरफोरजोंबो जों सिनायजानो हायो आरो। बेबायदिनो गोबां गेलेगिरिफोरखौ जों नुनो मोनो। जेरै फुटबल गेलेनाय काबादि गेलेनाय। बा खारनाय। बा बारनाय गेलेनाय बेफोर बायदि गेलेनायफोरखौ जोङो गेलेनाय नुनो मोनो। बेफोर गेलेनाय जोंनि जोंनि गेजेराव जेरावनो जों नुनो मोनो फुटबल गेलेगिरि जा दङ जोंनियाव जेरै दुर्गा बर' लोगोसे हलिचरन नार्जारि बिथांमोननि गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनो बिथांमोना जोबोर माने मुंदांखा जेरै भारत हादरावनो सिनायजानाय आरो बिसोरो माने बेजों सिनाय जानायजों लोगोसे माने बिसोरो गावसोरनि जिउखौ खुंनायावबो माने जोबोद गोरलै जाहैदों आरो रां माने बेजोंनो गोबां रां खावरि माने मोननो हानायखौबो जोङो नुनो मोनो माने बिसोरो बिसोरहा माने जेबो आंखाल गैया आरोना बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो बिसोरनि माने देहायारि देहायाबो जेनेबा राफोद थाग्रा थाबाय लोगोसे बिसोरो रांखान्थि बेयावबो जौगानो हाबाय बा ओमफ्राय लोगोसे भारत हादर बा गुबुन हादोरावबो बिसोरो सिनायजानो हानाय जाबाय बेबायदिनो ओमफ्राय बेबायदिनो गेलेनाय होनोब्ला आरो जोंनियावबो माखासे जोंनि बर'फोरनाव बा बर' गामिफोराव बा ओनसोलाव माने गोदोनिफ्राय माखासे ओरैनो ग रंजानो थाखाय गेलेनाय माखासे खेलाफोर दङ बेफोरखौ मख'नो हायो जेरै जोङो बाथा गेलेनाय बा थाखोमालायनाय गेलेनाय लोगोसे जोङो बर गेलेनाय बेफोरबायाददिखौ जों मख'नो हायो मानोना जोङो बे एसे उन्दै समाव बेफोर म गेलेनानैनो जोबोद रंजानाय मोनोमोन आरो जों बैस समाव जोंहा बेबायदि ससियेल मिडिया बा मबाइलफोर नायनो थाखाय जोंहा खाबु गैयामोनबा मबाइलफोर गैयामोन बेनि थाखायनो जों बेफोरबायदि खेलाफोर बेखौ जोङो गेलेनानैनो रंजानानै जोङो सम बारहोयोमोन आरो दसे सम बेफोरजों लोगोसे जोंनि गेलेनाया देहायाबो राफोद जायोमोन। गोख्रों जायोमोन। जोङो बेखौ नुनो मोनो आरो नाथाय आथिखालनि गथ'फोरखौ जोङो नायोब्ला नुनो मोनो गोबां माने देहाफोरा लोरबां जायो मानोना बिसोरो बायजोआव बेफोरबायदि खारनाय बारनाय बा थाखोमालायनाय बेफोरबायदि गेलेनायफोरखौ बिसोरो गेलेला खालि न'आव थानानैनो मबाइल बायदिसिनाफोरखौ भिडिय' बा रिल्स एबा फेसबुक इन्सटाग्राम बेफोरबायदिखौ नायनानै बिसोरो थायो बेफोर थानायनि जाहोनावनो माखासे ओ जेंना जानायखौ नुनो मोनो आरो बेफोर गथ'फोरखौ बा लाइमोनफोरखौ जेरै मेगननि जेंना ओ लोगोसे ओ बांद्राय जों दि नायबाय थायोब्ला जोंनि मेलेमारि जेंनायाबो जोङो नुनो मोनो। बेफोरबायदि जोङो जेंनाखौ नुनो मोनो। बेनिखायनो जोंनो गेलेनायखौ नांगौ जों गेलेनांगौ गेलेनायजों लोगोसे जोङो माखासे जोंनि देहायारि ओ माने मा होनदों मुलाम्फाखौ जों मोननो हायो।
औ
लोगोसे जोङो बयजोंबो सिनायजानो हायो आरो रांखान्थिखौबो रांखान्थिनि बेलायावबो जोङो जौगानो हायो आरो
औ
अ नोंथाङा ओ बेनि बागै मा मा बुंनो सानो नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन हागोन उ गेलेनाय होननानै बुङोब्ला जोंना बेयो जोंना बेयो जोनोमजोंनो फैफाखानाय मोनसे होननानैबो जोङो बुंनो हायो गेलेनायखौ होनना बुङोब्ला जोङो जे उन्दै समनिफ्रायनो जोङो गोबां रोखोमनि बा गेलेयो गेलेबोनायखौ नुनो मोनोबा गेलेयो बेजोंनो लोगोसे जोङो गेलेनायखौथ' जोंनि थाखाय गोनांथार जोङो गेलेयोब्लासो जोंनि देहाफोराबो राफोद मोजाङै जोङो थानो हायो माखासे आरो बिदिनो गोसोआव सानलायनाय बायदिसिना सिरि सिरि हारसिं थानाय बैफोरनिफ्राय जे बिदि थायोब्ला मानसियाहाय एसे माबा सेहेराफोराबो एसे ओ माबा जायो ओ मा होनगोन बेखौ एसे अवसिया बोरैबा एसे सिरि सिरि थानाय जे दुरबल बेफोरबायाददिखौ नुनो मोनो आरो जे जाय मानसिया गेलेाया बै मानसिफोरखौ आरो दा बिसिनि रायलायनायफ्राबो एसे जुदा खोनागोन आरो रायज्लायनायफोरा
औ
दा गेलेनायजोंनो लोगोसे जोङो ओ जे गेलेनानै गाव गावनि जोङो लोगोफोर लोगो मोनो जे गेलेनायाव
ओ जि जोलुर गेलेनाय जा बा गुबुन गुबुन रोखोमनि क्रिकेट भलिबल बैफोर गेलेनायजों जोङो मा जोंनि देहायाबो राफोद थायो आरो जोङो बेजोंनो बे गेलेनायजोंनो जोङो बे लोगोफोरजों लोगोनि सोमोन्दो बैफोरो माने मोजां जायो आरो
औ नंगौ
थिग बेबायदिनो जोङो गेलेनायावहाय जोङो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो थांनानै जोङो बादायलायनाय बेफोरबायदि गेलेयो जेरै जौ लुरजा क्रिकेट फुटबल
औ
बेफोरबायदि खेलाफोरखौहाय जोङो गुबुनफ्रावबो बादायलायनाय जायो आरो थिग आरो नोंथाङा बिदिनो बुंलांबाय गेलेनायजोंनो लोगोसे गावखौ फसंथानाय नोंगौ थारैनो गेलेनाया मोनसे गावनि सिनायथिखौ लाखिनाय हारिनि सिनायथि खौ लाखिनाय आरो हादोरनि सिनायथिबो थानो हाबावो बेहाय माने गेलेनायजों आरो ओरैबायदि मोनसे गेलेनायाबो जि गेलेनाय होननानै बुङोब्ला बे बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जे उन्दैनिफ्रायनो गेलेनानै बेयो ओ स्टेप स्टेप बे दावखोलांनानै थिग बेबायदिनो डस्ट्रिक् स्टेट स्टेटनिफ्राय जोङो मा मोनगोन इड हाव काउट्रि जेनेबा इन्टारनेसनेल बेफोरावहाय गेलेनानै गाव गावनि मुंखौ लाखिनायजों लोगोसे जोंनि हादोराबो मुंदांखा बा मुं गोनां एबा जानो हायो आरो आरो जोंनि राव राव रांखावरिफोरजों बा गावखौ फसंथानाय जाय गेलेनानै जे बैफोरसिम जोङो मोनहैनो हायो अब्ला जोङो जोंनि गेलेनायजोंनो जोङो गाव गावनि जिउखौहाय खुंलांनो हायो आरो
नंगौ
औ दा बे गेलेनाय होननानै बुङोब्ला जोंनाथ' गेलेनाय बेखौहाय नांथारगौआनो बिनि अनगायै आरो जोंनो गेलेनाय होननानै बुङोब्ला
ओ
जे नोंथाङा बुंलांनाय जे उन्दै समनि जोङो थाखोमालायनाय गेलेनाय
औ
सेलथावआव नाय गेलेनाय
नंगौ
ओ बेफोरबायदिनो मार्बल गेलेनाय किबर्ड गेलेनाय
औ
गिला फिथाइ गेलेनाय बाथा खेला गेलेनाय
औ
बैफोर खेलाफोरखौहाय जोङो दायो नुनो मोनलिया। जेरै दानि गथ'फ्राहाय दायो मबाइल नायसै मबाइल नायनानै बेबायदिनो आरो इयनावहाय मेगननि एसे आरो खोमानि बेफोरबायदि एसे खैफोदफोर एसे खोनानो मोनो आरो
औ
औ आरो बांद्राय नायनानै जे बे खर'आ जेरै नोंथाङा बुंलांखाबाय नोंगौ थारैनो मबाइल नायबाय थायोब्लाथाय खर'आ सांग्रोमा दा बेफोरबायदि खर' सानाय बेफोरबायदि जालाङो आरो लोगोसे देहायाबो मबाइल नायोब्ला जुदि बे गोग्लैसोनानै बा उन्दुनानै जुदि नायबाय थायोबा बे देहाय ज लोमजानो हागौबा माबा मोनसे जाहैगोन आरो लोरबां जागोन
औ नंगौ
ओंखायनो माने फ्रात फ्रिद जों देहाखौ खालामनो थाखाय आरो गावनि जौगानाय गावखौ लाखिनाय फसंथानाय जों लोगोसे गेलेनायखौ जोङो लानो हायो आरो दा आं नोंथांनो बेखिनिखौ फोरमायहरबाय
औ
औ
नोंगौ नोंथां। ओ थारैनो बेफोरबायदिनो गेलेनायखौ जोङो माने ओरैनो जोङो गोजौ थाखोआव जोङो गेलेनो गेलेहैनो हायाब्लाबो जोङो सम मोनोब्ला जोङो देहानि थाखाय एक्सारसाइस खालामनायजों लोगोसे जोङो
औ
माने बायदिसिना रंजाथाव बा मोजां मोनग्रा माखासे खेलाफोरखौ जोङो ज' जालायनानै गेलेनांगौ आरोना जेरै फुटबलफोरखौ खौ जोङो गामिफोरावबा ओ फिल्डफोराव जेरैनो जोंनि देहाखौ राफोद लाखिनो थाखाय बा जोङो सरसायाव दोननो थाखाय बा बेफोरबायदिनो जोङो गेलेनांगौ आरो फुटबल भलिबल जोङो जेरै मालाबा जों खारलायनाय होसोलायनाय बेफोरबायदि गेलेनाय आयदाफोरखौ जोङो गेलेनांगौ आरो। माने जोंहा जेबो खहा गैया बेफोरखौ गेलेयोब्ला जोंहा देहायारि गोबां मुलाम्फा दङ बा जोङो माने राफोद जानानै थानो हायो आरो।
औ।
बेफोरबायदि आरो नोंथां होमबा जोङो नोंथां औ। औ सावरायनायखौ जों बेखिनियावनो फोजोबनोसै होम्बा नोंथां ना?
थां दे नोंथां।
औ दे।